हेलौ
खुलुमबाय ओ गोजोन सानजौफुंनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ बाहरनाय थाबाय।
सानजौफु समनि आंनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय।
नोंथाङा मोजाङै दङ दा?
औ आं मोजाङैनो दङ नोंथांनि हालोदा माबायदि?
ओ आंनाबो मोजाङैनो दङ। अ जों दा मागोनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा मागोनि बागै आंनाव फोरमायनो हागोन नामा?
मागो औ हागोन मागोआ जाहैबाय बर'फोरनि दोरोङारि फालिबोबाय थानाय मोनसे फोरबो। जायनि गेजेरजों बर' फ्रा ओ बोथोरनि मोननाय माइ दै आबादखो इसोरनो बावनानै थिनानै आरो बेखौ माखासे फिथा ओन ओ फिथा सिथा फिथा लारु बायदि बानायनानै जायो लोङो रंजायो। बेनि गेजेरजों मागोनि गेजेरजों बर'नि माखासे ओ हारिमुनि बाथ्राफोराबो बेरखाङो।
औ
उम मागोखौ ओ गुबुन गुबुन रावाव गुबुन गुबुन रोखोमै होननानै गाबज्रियो जेरै ओ नायनो थाङोब्ला जै जिखियानो जायाथों मानो गुबुन गुबुन रावजों मुं होबाबो मा खौ जोङो आ। फालिबोनायखौ एखे रोखोमानो मोननो हायो। मागोखौ मागो समाव ओ लावखार ओंखामबो जानायखौबो नुनो मोनो।
लावखार ओंखाम जानाया माबादि जायो नोंथांमोननिथिं?
लावखार ओंखाम जानाया ओ आथिखालावथ' लावख फोरखौ नुनो मोनला नाथाय गोदो लावखार ओंख ओंखाम जानायाव लावखारफोरा गो-गुबैयै बाहागो लायोमोन नाथाय आथिखालाव लावखारफोरखो नुनो मोनला। थेवबाबो न'खर न'खर ओ खांथिंनानै न'खर न'खर मागिनानै मागिनानै माने इदि ओ जाय जि हरो बेखौ खांनानै ओ दखरस मोनसे जायगायावा जु-रायजोनि दखरसे जायगायाव जमा जानानै गासिबो ज'नो रायजोयैनो जानायखौ नुनो मोनो। आरो लोगोसेनो ओ ओ हरफा गाहाम ओ बन फोजोंनानै बा माबा मोनसे ओ मुरा बननि गिदिर मुरा बा बनखौ गिदिर बनखौ फोजोंनानै ओ बेयाव अर सायनाय बेखौ नुनो मोनो मागो दमासि जानायनि आगोल सिगां ओमफाय बे सावनाय ओ सावनायनिफ्राय ओंखारनाय हांगारखौ अखानायै फोथा लानाय आरो बेफोरबायदिनो ओ बेयाव ओ बोथोरनि ओ ए-माबा फिथा इदिनो आ आख खाय एवनायफोरखौ ओ बे अराव बाउनानै होनाय जाहाथे ओ न'खराव बेमार आजार लाबोआ आरो फारसे तिन नायनो थाङोब्ला बिफां लाइफांआव ओ जिगाब खानाय बेफोरखौ नुनो मोनो ओ औ। दा मागोनि सोमोन्दै आंनि समाज ओ जोंनि खिजा बेफोरबायदिनो ओ फालिबोबाय थादों दा नोंथांमोननि इजा नोंथांमोननि जायगााखिजा मागोखौ माबायदि फालियो एसे बुंनो हागोन नामा?
ओ जोंनाथ' मागोनि जेनेबा एक थारिखनि सिगाङावनो ओ फिथाफोरखौ जेनेबा देग्रोनानै बानायग्रोनानै लानाय जायो। बेनि उनाव ओ जेनेबा गिबि ओ जोबथा जेनेबा स्रैथ्र दाननि मोना
औ औ
बेनि ओ गिबियावनो जोंना माने अमा फिसिनानै लायो गामियाव दाना अमा फिसियोना बे मागोनि मुं आवनो अमा फिसिनाय थायो जोंना बेनिफ्राय ओ लावखार ओंखाम जानो थाखायनो फिसिनाय जाखायो बेखौ बेनि उनाव गासैबो न'खर न' खर माने जाय जाय फिसियो बिनि ओमफ्राय राननानै हरनाय जायो आ रानना हरनानै बेनिफ्राय बे फिथाफोरखौ देनानै लाग्रोखाबाय लाग्रोखानानै उनाव बै सान खालि हराव बे लावखार ओंखामखौ जानाय जायो बेनि फ्रायनो हराव बि दिनो रंजा बाजा अर सायो। अर सायनानै इनि उनाव जोंना बेला गुर बानायनाय जायो बे बेलागुरखौ माने ओ फुङाव ओ अखानायै फुङाव सावनाय जायो‌ बे अ अ फुंआव संनाय जाबायना जानानै बेनि उनाव बे बेनि फथाफोरखौ लानाय जायो जाहाथे माने हांगारखौ बै बेलागुरनि जाहाथे माने बेमार आजार जाया होननानै फोथायो आरो। आरो बे बेलागुर सावनायनि गेजेरजों माने अर खाथियाव थायोबा माने बेमार आजार जाया होननानैबो फो
औ जोंनि गेजेराव ओ फोथायदे होनना बुङोबा फोथायनाया बेबो मोनसे जे मागो दमासि खालि अखानायै रावबो सिखारियानो दाउसिन दावला गाबि सायावनो खोमसियावनो सिखारनानै दुगैयो आरो बै सावनानै दोननाय अराव
माने दावखा नुयि बादि औ औ औ जोंना आरो जेनेबा नोरै फोथायो आरोना अ माने फुङावनो सिखारना नै लामा सिबो लामा सिबनानै माने बे लामा सिबनायनि गेजेरजों जेनेबा खा खानाया गोलाव जायो होननानै फोथायो आरोना जेसेबां गोलाव सिबनो हायो लामाखौ गोबांनो माने खानाया गोलाव जायो होननानै फोथायो नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ बाय गोमालांनो हमबाय आ आरोना थेवबो खायफा खायफा जायगायाव फालिनायखौ नुनो मोनो।
आरो बेफोरबो मोनसे फो बेबो मोनसे फोथायनाय ओ जुदि दाउखा सिला नुनायनि उनाव सिखारोबाद थाय बा सिखा सिखारनानै दुगैयोबाथाय होमबानाय माने फैगो जोनोमाव बे जुनार महरै
औ औ जुनार जायो होननानै फोथायो आरो जेनेबा ओ माने बादुला जायोबो होननाबो फोथायनाय दङ आरो ना। आरो मागोनि दिनावथ' जोंना दुगैथारो एक थारिखआव बै फुङावनो दुग मा दुगैनायनि गेजेरजोंबो माने होमबानो थाइख गोजांनायबो खारो होननानैबो फोथायो आरोना जाय मागोआव माने दुगैनो हायो खोमसि हरावनो उथिनानै अबोला माने गोजांनाया खारो होनना फोथायो।
औ औ दा बेफोर फोदिया जोंनि जोंनिथिंबो बे फोथायनाया दङ। दा बेफोरनि गेजेरजों जोंनि बर'नि माखासे फोथायनाय आसार खान्थिफोरा बेरखांनाय नुनो मोनो
औ बेफोरनि गेजेरजों बेरखांनायखौ नुन
समजों लोगोसे सुबुंनि ओ सुबुंनि था थानाय जानाय आरो फोरबो फोथायनायफोराव बे फोरबो गोहोम गोलैनायजों लोगोसे लासैनो गोमालांनायखौबो नुनो मोनदों खायसे जायगायावथ'
गोबां गोमालांनायखौनो नुनो मोनो जेनेबा बै दानिबसो बुंनायानो आङो ओ खायफा जायगाथ' गोदो बेलागुर बाननानै माने गामिनि गासैबो ज जा था ज माने ज लोगो नांनानै सावोमोन आथिखालाव बे सावनाया माने जोंनि जायगायावबो माने गोबां खम जानायखौ नुनो
औ बेलागुरखौ जोंनि खिजा सावनायखौ नुनो मोनो दा बो दा नाथाय गेदेर गेदेरफोरा बेखौ माने सम गैला नालाय बानायलाय खिन्थु उन्दै ओ उन्दैफोरा बेफोरखौ ओ जमा खालामनानै बिदिनो नारा इदिनो जिगाब इदिनो बायदि बायदि ओ थालिर बिलाइ बेफोरखौ जमा खालामनानै ओ बेलागुर बानायो आरो बे बेलागुरखौ सावनानै ओ गथफोरा रंजायो मोसायो आरो बेयावनो बे दिनखालिनो खा नखर न ओम फैसा खांलायनानै ओंखाम लावखार ओंखामबो जानाय खौ नुनो मोनो
औ जोंना गोदो ओ सेंग्राफोरा गासैबो लोगो नांबाय लोगो नांनानै माने बे बेलागुरखौ बानायो बानायनानै बेनि उनाव गासैबो ज नो सेंग्रा सिख्ला लोगो नांनानै बिदिनो लावखार ओंखामखौ जायोमोन नाथाय आथिखालाव बिदिखौ नुनो मोना आरोना गथफोरासो बे बेलागुरखौ बानायनाय खौ नुनो मोननाय
औ जोंनावबो बिदिनो गेदेरफोरनिफ्राय बेयो आनज्रिायलांबाय जोबोर गोमालांबाय नाथाय बेफोरखौ जोङो ओ आनो ओ सुंथानानै लाखिनांगोन हमथानानै ला खिनांगोन बेफोरो जाहाथे गोमालांबाय इयुनाव जोंनियाव गैया जालांगोन बे बेफोरखौ माने गोमालां होनो जों हानाय नङा मानोना बेफोर जोंनि हारिमुनि मोनफा मोनफा बाहागो जायखौ जोङो सानफ्रोमबो बाहायना ओ सानफ्रोम माने ओ आजै आजौफ्रा बाहायबोदों बोस सोरफ्रोमबो रंजानाय बाजानायाव दा बेफोरखौ हमथानो लाख खिनाया जोंनि इ जों बयबो इयुन जोलैनिनो आखायाव
अ अ आरो गोदो ओ बे मागोआवनो माने गेदेरफोरखौ माने खुलुमनाय जायोमोन आरो ना आथि खालाव बे खुुमनायफोराबो गोमालांनायखौ नुनो मोननाय जायो जायनि थाखाय माने ओ बैसागुआवलसो खुलुमनाय जायो बेनिफ्राय बे मागोआव माने खुलुमा बिदि नुनो मोनो आरोना बैसागोनि एक थारिखआव खुलुमो बेनिफ्राय खुलुमनाया आथि खालाव गोबाङानो गोमालां बाय बुंनो थाङोबा
ओम-ओम बेबो ओ बेबो नोंगौ मागो
खान्थिया गैगोना गैला माने खुलुमनाय माने गेदेर औ
औ-औ जोंनिथिंबाबो जोंनिथिंबो दङ दंनाया थेवबाबो जेसेबां आगोल जेरैबायदि न न थांनानै खुलुमहैयोमोन बिदिनो ओ माने गेदेरफोरखौ न न होसोलाङोमोन खुलुमनो थाखाय नाथाय आथिखालाव बे फोरबायदिया जोबोर खम जाबोदों जायनि जाहोनाव माने गेदेरफोराबो माने ओ सम गैया जाहैदों खायसे या ओ खामानि माव थाखाय खामानि मावनायनि थाखाय खामानि थाखाय बेफोरबायदि आसारखान्थि बेखौ फालिनो थाखाय सम गैया जाहैदों जायनि थाखाय बेफोर माने लासैनो गोमालांनायाव फैदों आरो औ औ बुंलाय नोंथाङा
गोआवनो मा होनो मागोआवनो जे न'खर न'खर थांनानै जे फिथा साव फिथाफोरखौ खांनानै जानाय माने साहा लोंङैनाय माबानाय बेफोर खान्थिनि गेजेरजोंबो माने जोंनि हारि माने सोमोन्दोफोरा माने गोख्रों जादों आरो ना न'खर न'खर थांनानै जे मानसिफोरा ओ फिथा साहा लोंहैयो माने आरो नोरैबो दङ जोंनिथिंजाय फिथा खाङै खाङै जानाय माने गासैनिबो न'खर न'खर थाङै थाङै बेफोर खान्थिफोराबो आथिखालाव दं
आथिखालाव न' न' थाङै थाङै साह लोङो नाथाय गोदो गोदोनि समाव बेबो मोनसे रंजानाय बोथोरमोन जायनि थाखाय गथ'फ्रा न' न' थाङै थाङै फिथा खांथिंनानै बे फिथाखौ ज' खालामनानै जानाय जायोमोन नाथाय बे बे खा
खान्थिया दिनै दिनैबो दङ आरोोना औ माने जोंनिथिं बे खान्थिया दिनैबो दङ औ
बे थानाय बायदिसो बेफोर लासैनो बबे बबे बबे जायगायाव गोमालांथारबाय गैलानो होननानै बुंजायो दा बेफोरखौ माने ओ गोरों गोराफोरा उन्दैफोरनो फोरोंनानै दोनलाङोबाथाय मोजां जा गोन नाथाय आथिखालाव फिथानि सोलाय नायनो थाङोबा गोबोर सोलायबोनायखौबो नुनो मोनदों
अ गोबां सोल सोलायबाय औ दे होमबाना जोंनाथ' टाइमाबो जा-जाब
औ जोंना समा जाबाय दा मागो दमासिनि सोमो न्दै रायलायनानै नोंथांजों गोजोननाय मोनबाय। औ गोजोनथों औ गोजोन